मा खालामदों आगै?
दङ ओरैनो।
अबेयाव दं नोंलाय?
न आव।
न'आव मा खालामलायखो
ओंख्रि संदोंमोन।
संखांबाय।
मामि नायबाय।
होइद। मा नायदों बिमायालाय? आरोबाव ओंख्रि संदों मा ओंख्रि?
आलु बोरमा
बाबरे गोथावथार मालायसो। आलुजों बोरमाजों।
औ
ए गोथावानो ना। आलासिफोर फैदों नामा?
फैयाखै दादा दङ सासे
आदा दङ सासे सिगांनिफ्राय सोर सोरजों रायलायखोदे बुंलाय
माथो बिदिखौ खोन्थानो मोना
सिगांनिफ्राय सोर सोरजों रायलायखो रायलायाखै नोङो
ओहो रायलायदों
रायलायदों
औ
साबेसेजों रायलायखो
सानै
सानै लथार ओमफ्राय आंजों साथाम रायलायनांगौ मानो रायलाया जानांगौ रायलायनो थाखायसो बेखौहाय हरदोंनो हरनांगौ नोंबो हरनांगौ नों हरबासो जागोन दा
आतसा औ
रायलायफेरथारैखाय एकदम गोनो गोथो जायो ने गोनो गोथो जायो ओंखायनो मोजां थाल लायै लायै रायलायनांगौ जायो बिदियाव ओमफ्राय बांद्राय मिनिनोबो नाङा नोंनि मा रायलायदों बेखौहाय मोजांनो खोनानाय एबा मिथिनाय बा बुजिनाय बेखौहाय रायलायनांगौ आरो ओमफ्राय खबर सबर मोजां दा टावारा नोंना खोनानो नागिरला नै थाबथा थुबथा थाबथा थुबथा खोनालायबाय टावार थानाय टावार नांनाय जायगायाव थाना रायलायनांगौ